औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां? हेलौ
हेलौ
अ खोनादों दा नोंथां ना? हेलौ!
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ-औ आं खोनागासिनो नोंथाङा खोनायाखै-खोनायाखै? हेलौ! नोंथाङा खोनायाखै नामा?
खोनादों।
हो?
खोनागासिनो।
औ नोंथांनि आवाजखौ माने माथोखौ फिसा फिसा खोनानाय मोनगासिनो आङो।
बे
औ ओ नोंथाङा, औ औ खोनाबाय एबार खोना
औ
फ्रियैनो दंथ'यो दाना? हेलौ अ नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सावरायनो होन्नानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां,
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने ओ। जोंना जिहेतु माने ओ माखासे जोङो। ओ फरायना लिरनानै जों माने माखासे जों साख्रि मोनजोबा नालाय ना नोंथां?
औ।
औ बा सोरबा बायदिया माने साख्रि-बाख्रि लानो होननानै सोरबा बायदिया। फराया आरो।
उ
जोंनिया माने माखासे ओ बिजनेसफोर थायो नालाय ना नोंथां?
नंगौ-नंगौ।
औ बिजनेस होनोबाथ' जोंना माने माखासे गोबां थायो बिदिनो। फिसाफोरनिफ्राय थायो आरो गिदिर-गिदिर बिजनेस थायो ओ जेरै जोंनि आयदा। जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने जोङो दा जेरै न'आव थानानैनो जों माने। माबायदिहाय जोङो बिजनेस खालामनानै बा ओ। माखासे बेफार फालांगि खालामनानै जोङो ओ रांखावरि।
औ-औ खोनादों।
औ। माखासे गोबां जोंनि ओ जायगायाव माने माखासे जोङो बिजनेसफोर मावनानै बा। बेफार फालांगि मावनानैबो जों जानो हायो आरोना नोंथां। जेरै आङो ओ माखासे एगजामपोल होनोसै नोंथांनो। जेरै जोङो न'आव थानानै जेरै जोङो ओ। बोरमा बा दाउफोर बा लकेल फारामफोर खालामनानैबाबो जोङो। बिजनेस मावनानै जों जानो हायो आरो ना नोंथां। ओ गिबियाव। बेयावनो आङो ओ बोरमा फिसिनायनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै।
औ जायो।
जोङो बोरमा फिसिनायाबो माने मोनसे गोरलैयावनो हायो आरोना जोङो आरो। बेयाव जोंनो इसिबां ओ रांखावरिनिबो जोंनो गोनांथि जाया। जेरै जोङो गिबियावहाय जोङो। बोरमाफोरखौ जोङो न'फ्राव गैयाब्ला माने गुबुननिफ्राय जोङो। एसे फिसा फिसा समावहाय माने बायनानैबाबो जों लाबोनो हायो आरो ना नोंथां।
औ।
ओमफ्रायो जोङो बेखौहाय माने नोंनियाव माने ओ मोनसे जायगा थानांगोन आरो ना नोंथां। ओ बेवहाय नोङो मोनसे गुवार फोथाराव बा जायगायावहाय नोङो जेरावहाय एसे जौस्रां जानांगोन आरो जायगाया ना नोंथां।
औ
बेवहाय नोङो माखासे नोङो ओ सोरगिदिं बेरा दुमनानै होनांगोन आरो ना नोंथां। ओ साननानै ला नोङो जेनेबा नैजिथा बोरमा लाब। बेरनानै नोंथां।
औ।
ओ नैजिथियावनो माने फिसा-फिसा समावथ' जोंना बारा लाया नालाय ना बोरमाफोरखौबो ओ। बिदिनो ओ जिबाजौ बा। साननानै ला से रोजाफ्रावनो जों मोनबोनो हागौ। ओ जोङो नैजिथा नैजिथा बोरमा लायोब्लाबो जोङो ओ मोनसे जायगायावखौ जोङो सोरगिदिं बेरा दुमनानै माने बेवहाय जोङो ओ दब्लाय बायदि जोङो आरो गेजेर गेजेर माने जोङो बेरा दुमनानै होनांगोन आरो ना नोंथां।
औ।
औ आरो बेयावहाय जोङो गिबियावनो जोङो जास्ट माने बै ओ बेरानि फार्स्ट खथायावहाय जों माने बोरमाफोरखौ जोङो सोनानै होग्रोनांगोन आरो ना नोंथां।
औ।
ओमफ्राय जेब्लानाखि जोंनि बोरमाया बे फार्स्ट बेरा दुमनायनि ओ बो ओ आदारफोरखौबा गांसोफोरखौ जाखाङो अब्ला जोङो बेखौहाय माने ओ नेकस्ट बेरा सिङावहाय जोङो सोनानै होनांगोन आरो ना।
औ
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय माने जोङो बेबायदिनो ओ फारि फारि जोङो जाहोलांबाय थानांगोन जाहाथे बै ओ जोबथा बेरासिम स सहैनायनि सहैब्लाथाय जोंना माने बै फार्स्टनि बेरानि जिनोखि गांसो बा हाग्रानि फोर माने जोंना रज'फिनो नोंथां अब्लानिया माने जोङो फारि फारि बेयावनो माने जोङो एसेल' जायगायावनो माने जोङो बोरमाफोरखौ जों आदारबो जाहोबाय थानो हायो। लोगोसे आरो नों बे ओ बोरमा फिनायनि लोगो लोगो माने माने नोङो माखासे बोरमाफ्रा जा बिफांनि बिलाइफोरखौ जायो नै बेफोरखौ माने गायनांगोन आरो ना मोननैसो जेरै जोंना मिस थां बा बेबायदिनो गोबां दङ जाय बेफोरखौ माने बोरमाफ्रा जानो मोजां मोनो नैफोरखौबो जोङो गायफानांगोन आरो। जों आरो बोरमाफोर जोंनो ओ बारा इसिबां गोबावबो सम नाङा जोंनो ओ साननानै ला
दाइन मास बा गु मासफोरावबो जोंनिया बोरमाफ्रा एसे गिदिर जाहैयो।
औ।
बे जोंनिया ओ जोङो से रोजायाव लाबोदोंब्ला जोङो बोरमाखौ जोङो। ओ दाइन मास ओ बा गु मासाव जोङो एसे मोजाङै आ दा लानानै जोङो बेमार आजारफोर जानायनि बे बारग'नो थाखाय जोङो सम-सम माने ओ मेडिसिन। बा जिब जुनार डक्टरबो जोंनियाव दाना गोबां एभेलेबेल जायोना नोंथां।
औ-औ।
नै बेफोरखौ माने जोङो सम-सम माने ओ भिटामिननि माने नैफोर मुलिखौबो जोङो जाहोबाय थानांगोन आरो ना नोंथां।
औ।
जेब्लानाखि जोंनिया माने ओ गु बा ओ दाइन मास जानाय। समावहाय जोंना बोरमाया एसे गिदिर जाहैयो अब्ला जोंनिया जों बेखौ। फाननो हानाय समसिम जाहैयो आरोना नोंथां।
औ।
साननानै ला जोङो माने मासे बोरमायावहाय जोङो ओ बा रोजा बा द' रोजानिथ' जोङो एसेबाबोथ' गोजौआव मोनखागोन नङा होमबा नोंथां। ओ
नैजिथा बोरमायाव जोङो माने ओ द' रोजा मोनोब्लाबो माने जोंना जिनै रोजा रां जाहैयो आरो ना नोंथां।
औ
ओ आरो अब्ला जोङो माने ओ जोङो बोरमाखौ माने नैजिथा लायोब्ला जोङो फार्स्टआवहाय लाबोदोंमोन माने सेेरोजायाव लाबोयोब्ला आरो ना सेेरोजा लायबोयोब्ला जोङो माने नैजिथायाव नैजि रोजा जाहैयोना अब्ला माने नैजिथा बोरमाखौ जों माने द' रोजायाव फानोब्ला माने ओ से लाख माने नैजि रोजा जाहैयो आरो ना जोंना नोंथां?
औ
अब्ला माने जोंनिया नैबेबो माने ओ बोरमा फिसिनायाबो माने जोंनिना मोनसे मोजां आं साननायाव आंनि नुनायाव आरोना नोंथां मोजांनो माने मोनसे बा बेफार फालांगि खालामनायनि मोनसे गोरलै राहा आरोना नोंथां।
औ
नोंथांनि नुनायाव बा नोंथांनि आइडियायाव माबायदि ओ मोनसे जेनेबा फिटनेसनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन आरो ना नोंथाङा।
औ आं नुनायावथ' आंनि जा रोंगौथिनिफ्राय जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो जे नुबोबाय बेनिफ्राय आं बुङोब्ला जोंनि बर'निनो आंगो जायखौ जोङो बर'फोरा न'खरफ्रोमबो फिसिफ्रामोआनो अमा
औ नंगौ औ
अमानि सायावनो एसे बुंनोसै आं ओ दा जेनेबा अमाखौ औ अमाखौ जोङो मोननै रोखोमै फिसिनो हायो जेरै मोनसेया जाबाय अमा बुन्दाबा बुन्दा बा जायखिजाया बुन्दिबाबो लानानैब्लाबो बेखौ खासि खालामालासि बिनो बा बिमा जाहोआलासिनो फाननो हायो गथाय ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय। फिसा औ मोनसे फिसा लाखिनानै ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो अमा फिनायनि ओ मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला जेरै जोंहा जेनेबा अमाखौ जों न'आव लाबोबाय लाबो लााबोनि उनाव जोंहाथ' ओ जोंनि न' खाथि खालाफोराव गोबां हा ओरैनो गोग्लैसानानै थाखायो बेनिखायनो जोंना अमानि थाखाय एसेबां मानि औ न' बानायलायनानै जेनेबा एक्सट्रायै आलादायै गुबुन गुबुन जेनेबा बेफोरबायदिनो मुलि मलायनाय इमान एसेबां मानि गोनांथि गैया गावारसिंनो दा बेयो जायखिजाया जायगायावनो थानानै देरनो हायो अमाया बेनिफ्राय जोंहा आदारफोराबो जों बर' औ बर'फोरा जौ सेरेब सावनाय हिसाबै आरो जोंनि न'खरनि खाथि खालायावनो गोबां थास' बायदि बायदि मोननाय जायो बेफोरखौ रुनानै होयोब्लानो अमाया मोजाङै देरो आरो लोगोसेनो गुन्दैफोरा जोंहाथ' बर'फोरा माइ गायनानै जायो नालाय बे माइनिफ्रायनो जों जेब्ला माइ सो अब्ला गुन्दै मोनखानाय जायो। ओ बेजों लोगोसेनो फिसा ओ जा अमा बिमा बानायनानै फिसा फाननाय बेबो मोनसे मोजां मुलाम्फा मानोना जोंहा बिमा अमा बिमा मासेखौ जुदि ओ सोरबा सासे सुबुङा ओ जेनेबा आथिखालावथ' अमानि दामा ब्रै रोजा बा रोजा जाबाय। जेब्ला बा रोजा होनानै बायो अब्ला मासे बिमाखौ फिसा जाहोयोब्ला ओ ओ बेनियाव खमैबो स्निनि ओमफ्राय लानानै जिनैनि गेजेराव फिसा जायो अब्ला आथिखालाव जों बाजाराव मासे फिसाखौ जुदि मााज फिसायाव जुदि मासेयाव बा रोजा रांखौ राङै मोनोब्ला जोंहा बिमानि बायनायनि बेसेना बेनिख्रुइ डाबल जाहैयो आरो फिसा देरनोबो एसेबां मानि गोबाव नाङा बे बेखिनिखौ बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो अमानि सिनायखौ आथिखालाव गोबां मानसिफोरा माने गावबा गावनि न'खरनि फुख्रिफोरनि सायाव बैसां बानायनानै बेनि सिङाव आरो लोगोसे हांसोबो फिसिबाव फिसिदेरबाव नो हायो बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरबो माने आथिखालाव बिजनेस बा जेनेबा बे बिजनेस मावनायनि गोरलै राहा होनना बुंब्ला बेखौबो बुंनो हायो मोनसे
औ नंगौ नोंथां औ।
औ दा नोंथां जोंहा समाबो जाथ'बाय होमबा ना?
औ औ नंगौ नोंथां औ उननि समावहाय माने मोजाङै मोनसे गोदान टपिक लानानै रायज्लायनोसै नङा होमबा नोंथां? खाबु बा औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम माने नोंथांनि फ्राय आं मान माखासे खालामनि आइडियाफोरखौ मोननाय जाबाय नोंथांनिफ्रायबो
औ औ आं आं नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथाङाबो गोबां आतसा बुं मोनबाय
गोजोननाय थाबाय अब्ला नोंथां दा।
अ औ दे अब्ला।